हेल' नोंथां खोनादों ना नोंथाङा?
ओ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा फ्रि दङना दायो।
ओ दङ नोंथां।
औ नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन सावरायजागोनना नोंथां?
औ सावराय जागोन नोंथां।
औ आं सावरायनो लानाय आयदायानो जाहैबाय आं आबहावानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन। नोंथाङा उसुबिदा नङाबा सावरायजागोन ना नोंथां?
औ सानराय जागोन नोंथां।
अ आबहावा बुंब्लाथ' जों मोनथिखायो नङा होमबा नोंथां? आबहावा होनना बुङोब्ला जोंहा गोदो गोदाय माबायदिमोन आरो दा माबायदिमोन दा गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनबोदों जेरै सिगां समाव गोबां अखा हायोमोन दा नाथाय अ खा हानायखौ बांद्राय नुनो मोननाय जालिया बेफोरनि गुबै जाहोनानो जाबाय आथिखालाव बिफां लाइफां दाननाया बांद्राय जानायनि जाहोनाव अखाफोरा खमा हानो हमनोसै आरो गोबां मिथिंगाया सोलायनाय फैदिसै जेरै दैज्लां बोथोरबाबो अखा मोनैनि जाउनाव गोबां जायगाफोरावनो बबेबा बोसोरफ्राव आबादफोरखौनो मावनो हायिखौ जों नुनो मोनबोदों। जेरै थांनाय बोसोरफोरावबो गोबां जायगाफोरावनो बबेबा बबेबा आबादफोरखौ मावनो हायाखै। गोदोनि रुजुनायाव आथिखालनि अखा हानायनि हारखौ नायोब्ला गोबां खमखौ नुुनो मोननाय जायोसै। बेफोरनि गाहाय जाहोनफोरा बेखौ गाहाय जाहोनफोरखौ बुंनो थाङोब्ला गोबां मोननो हागौ। नाथाय बिफां दाननायखौनो गुबै जाहोनबो होननो हाद्राया। नाथाय बिफां दाननायनि थाखायबो गोबां अखा हानायनि हार फोरा खम जाबोदों आरो गोबां जायगायावनो खनरां नुजाथिदों। आरो बिनि अनगायैबो बिफां दाननाय जाहोनाव आरो गोबां दाब दाब जायगाफोराव। दैबानाफोरखौबो आथिखालाव गोबां जानायखौ नुनो मोनसै मानो होनोब्ला। बिफां लाइफां थायोब्ला दै बानाया एसेबाबो होबथा होबथा जानायखौ नुनो मोननाय जायोमोन सिगांनि समफोराव नाथाय आथि खालाव बेफोर बिफा- लाइफां खमायनायनि जाहोनाव मिथिंगाया सोलायनायनि गेजेरजों दैबाना होबथानो हाला आथिखालाव नि बायदिनो गोबां न'खरफ्रा। दैबानानि जाउनाव गोबां खहा जानो गोनां जायोसै। न'खरफोरनि अनगायैबो गोबां जिब-जुनार आबाद फोथार बायदि बायलाफोराबो मिथिंगा। सोलायनायनि एबा मिथिंगानि गोहोमाव गोबां ख'हा जानायखौ नुनो मोनो। बेबायदिनो आबहावाफोरा आथिखालाव गोबां सोलायबोनायखौ नुनो मोनदों गोदोनि रुजुनायाव। नै दा गोबां सोहोरफ्रावनो गोबां ओ इन्डास्ट्रिफोर खुलिनायनि जाउनावबो गोबां। आबहावाफोरा गुबुंले जानो हमनायखौ नुनो मोननाय जादों।
बेबायदिनो आबहावा सोलायनायनि जाहोनफोरखौथ' बुंनानै फोजोबनो हाला नोंथाङा। बिनि सायाव माबाफोर बुंनो सानो नामा नोंथां आबहावानि सायाव।
आबहावा बुङोबाथ' नोंथाङानो बुंलांखाबायानो एसेबाबो। ओ जोंनि सेगिदिं थानाय गासैबो जिब-जुनार, बिफां-लाइफां मानसि दुमसि गासैबो आबहावाखौ बुंनाय जायो।
बेनि गेजेरावनो आबहावा ओ सोलायनाया जाहैबाय सिगां माबायदि मोन। आरो दा माबायदि सोलायबोगौ बेनि बेफोरखौ जोङो बांसिनै। सुबुं माहारिनिखौनो बुंनो हायो बेफोर सोलायनायखौ। माने जा सोलायनाय जादों होननानै बुंनो थाङोब्ला माने मानसि सुबुं माहारिफ्रानो बांसिनै। बेफोरखौ मावदों होननानै जों बुंनो हायो मानो होननानै बुङोब्ला।
सुबुंफोरानो सुबुंफोरा गोबां माने एरनायनि थाखाय। थाखाय बा सुबुं अनजिमाया बांनायनि थाखाय थानो जायगा नांगौ जानो लोंनो जाया नांगौ। आरो बेनि अनगायैबो थानाय जानायनि अनगायैबो माखासे गावनि जिउआव गोनां जानाय। ओ खायसे बिथिंफोरखौ मिथिंगानिफ्रायनो बिसोर दिरुननानै लादों जायनि जाउनाव मिथिंगानि खायसे बिफां-लाइफां, जिब-जुनार बायदिफोरा माने जोबस्रांलांनो हम
बेफोरनि गेजेराव जेरै न' बां लुनो थाखाय मानसिनो ओ बिफां-लाइफांखौ नांगौ जायो थानो थाखाय हा नांगौ जायो बेफोराव बिफां-लाइफां। थानाय जायगाफोरखौ दानफायनानै बा लांदां खालामनानै मानसिफ्रा न' बां लुदों गिदिर गिदिर गिदिर बिल्डिं लुदों बेनि अनगायैबो बायदि रोखोमनि ओ माखासे गिदिर गिदिर ओ दारिमिन बा कल कार खानाफोरखौ लुनायखौ जों नुनो मोनो जायनि जाउनाव आबहावाया सोलायदों लोगोसे ओ दारिमिनफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोराबो आबहाखौ सोलायहयो मानो होनबा बेफोर गाज्रि ओ उखुन्दैया ओंखारनानै आबहावाखौ गुबुंले खालामो बेनि अनगायैबो जेरै आबहावा सोलायनायनि माखासे ओ जाहोन होननानै बुंनो थाङोब्ला
हा गिसि गानाय मानो होनोबा बिफां लाइफां दानोब्ला सुबुं माहारिया जेब्ला थानो थाखाय बा माखासे बिफां लाइ फांफोरखौ दाननानै ओ दानोब्ला बिफां लाइफाङा जोबस्राङो जायनि जाउनाव बे दैबाना फैयोब्ला नोंथाङाबोथ' बुंलांखाबाय दैबाना फैयोब्ला
औ
बिफां लाइफां बिफां लाइफाङा एसेबाबो होबथायो होननानै ओमफ्राय नोंगौ होबथायो जाय बिफां लाइफांखौ जुदि दानफायोब्ला हाया गिसिखागोन हा गिसिखानायनायनि उम नावबो ओ हा गिसि खानायनि उनाव मा सुबुंफोरा जेनबा दुखु जाला एबा खैफोदाव गोग्लैगोन बेजोंबो आबहावाया सोलायो आरो बिनि अनगायैबो
हाग्रा बंग्रा रानस्रांनाय बा कलकारखानाफोरनिफ्राय ओंखारनाय बा गारि म टरफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बायदिफोराबो बाटिफोरनि प्लास्टिक संनानै ओंखारनाय मा खासे गेस्टफोराबो आबहावाखौ गुबुंले खालामो।
औ
आरो बिनि ओ अनगायैबो माखासे ओ जिब ओ जिब जुनारफोरखौ सुबुं माहारिया बुथारदों जानो थाखाय बा माखासे बेफार फालांगिनि थाखायबो ओ बुथारो बेनि जाउनाव आबहावाया सोलायो मानो होननानै बुङोब्ला जिब जुनारफोराबो मा होनो खाय से गोनां गाज्रि बा जोंनि आबहावाखौ गाज्रि खालामनो हानाय माखासे ओ एम्फौ एनला बा गाज्रि मुवा बेसादफोरखौ ओ बिसोरो जानानै जों जोंखौ बा आबहावाखौ रैखा खालामो बिनि अनगायैबो
ओ आबहावा सोलायनाय सोलायनाय होननानै बुङोब्ला सिगांनि समाव ओ अखाफोरखौ जों गोबां हानायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालावहाय
गोबां माने खम जाबोनायखौ नुनो मोनदों नोंथाङाबो बेखौ बुंदों नंगौ बे बाथ्राया थार ओ बेफोर गासै माने सोलायनाया जाबोदों सुबुं माहारिनि माखासे गोदान गोदान सम आरो थासारिजों ओ गोरोबनानै दिहुनबोनाय माखासे आरोंदामिन एबा गुबुन गुबुन कलकारखाना बा बायदिफोरनिफ्राय ओंखारनाय गाज्रि गेसफोरनिफ्राय बारा बार एबा हौवाया गुबुंले जानानै जानायनि थाखाय बिनि अनगायै
आबहावा आबहावा सोलायनायनि जाउनाव सुबुंफोरा गोबां माने खहा जानायखौ नुनो मोनो। मानो होननानै बुङोब्ला थांनाय बोसोराव नोंथाङानो बुंदों आबादफोरखौ मोजाङै मावनो हायाखै अखा खम जानायनि थाखाय नोंगौ बे बाथ्राया सैथोआनो मानो होननानै बुङोब्ला बर'फोरा थ' बा बर'फोर एबा गुबुन मा होनो गोबां सुबुंफोरानो माने बांसिनानो आबादखौ बिथा खालामनानै जिउ खुङो जायनि थाखाय दै नांगौ जायो आबादनि थाखाय माइ आबाद मावनो थाखाय जोंनो दै नांगौ जायो आरो गुबुन आबादफोरनि थाखायबो जोंनो दैखौ बांसिनै नांगौ जायो आरो दै गैयाब्ला जों आबादखौ मावनो हा नाय नङा बेनि थाखायनो जोंनो अखा नांगौ जायो अखा गैयाब्ला जों दैखौ मोननो गोब्राब जायो आरो एभेलेबोेलबो जानो नागिरा अखा गैयाब्ला बेनिखायनो अखा नांथारगौ जायो। बे अखा हानाय अखा हायोब्लासो जों आबादखौ मावनो हागोन बेनि थाखायनो बेबायदि माने बोथोर सोलायनायनि जावोनाव अखाया खम जानाय अखा अखाया खम जानानै गोबां समावनो आबादारिफोरा बायदि रोखोमनि माने आबादफोरखौ मावनो हाया जायो। जायो जायनि जाहोनाव आंखालाबो गोलैनांगौ जायो। बिनि थाखायनो जोङो बिफां लाइफां दानफैनाय बा माखासे गाज्रि
ओ मुवाफोर ओ माब बाहायनायफोरखौ बा गेस ओंखार गाज्रि गेस ओंखारनायफोरखौ बाहायनायनि सोलाय आबहावाखौ सरिखा खालामनाया मोजां बिफां लाइफां गायनानै आबहावा खौ गोगो गोजोन खालामनाया मोजां गोसो देहानि थाखायबो मोजां जायो दा नोंथाङा आबहावा आबहावानि बागै एसेसो फोरमायनो हाबावगोन नामा?
आबहावानि बागैथ' नोंथाङाबो गोबां बुंलांखाबाय। दा अब्लाबो फंनैसो बुंनो हाबावगो नामा आङो नाजानायनोसै।
औ जागोन दे
ओ आबहावखौ संरैखा खालामनांगौब्ला जोङो गोबां समावनो बिफां लाइफां दाननायखौ खमायनांगोन। बिनि अनगायैबो जोङो मिथिंगायाव थानाय गोबां जिब जुनार बायदिसिना खौ फोजोबस्रांनायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन। अब्लासो जों मिथिंगाखौ उम आबहावाखौ संरैखा खालामनो हागोन नङाब्ला आबहावाया जोबस्रांनायनि लामायाव आबहावाया गाज्रि जायोब्ला ए बा जोबस्राङोब्ला सुबुं माहारियाबो खैफोदाव गोग्लैनो हागौ जोबनायहालागै बे बुहुमाव जेबो जिब जुन जुनार एबा मानसि दुमसि जेबोआनो थायाबो जानो हागौ। मिथिंगाखौ जेब्ला जों खहा खालामो अब्ला जोंनिनो खहा जायो। बेनिखायनो जों जेसेबां हागौ एसेबांनो मिथिंगाखौ संरैखा खालामनाया मोजां संरैखा खालामनो थाखाय बिफां गायनायनि अनगायैबो गोबां खामानिफोर मावबावनांगौ जेरै गोबां दारिमिनफोरनिफ्राय गोबां गेस एबा उखुन्दैफोर ओंखारनानै आब हावाखौ गुबुंले खालामो गुबुंले अब्ला बैफोरखौ ओ उखुन्दै गनायखौ मा राहाजों जों खमायनो हागोन बैफोरबायदि राहा खौ जोङो लानांगोन अब्लाना जों मिथिंगाखौ संरैखाथि खालामनो हागोन अब्ला जों इयुनाव थांना थानो थाखाय मोजां जागोन
नंगौ
बेनि अनगायैबो जों गोबां राहाफोर लाबावनो हायो। बेफोर राहाफोरखौ जों बुंनानै फोजोबनो हाया नाथाय राहा लानाय नि अनगायै गोबां मानसिफोरा मिथिंगाखौ गाज्रि खालामनो एबा मिथिंगानि जिब जुनार ओ दाउमा दाउसा बिफां लायफां बिफां बायदिफोरखौ खहा खालामनायावसो मानसिफोरा दा गोसो होसिनो बांसिन मानोना नोंथाङानो दहाय बुंलांनाय बायदि सुबुं अनजिमा बारायनायनि जाहोनाव एबा बांनायनि जाहोनाव गोबां हा नांगौ जानायनि जाहोनाव सुबुंफोरा बिफां लाइफांफोरखौ दानफायनो लादों आरो गोबां गिदिर गिदिर बिल्दिं बेनि अनगायैबो गोबां दारिमिनफोर लु लुना नैै ओ गावसोरखौनो बुहुमनि बिखायाव बांसिन जौगानाय हारि